औ नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां।
औ दा जों दिनै साहा बागाननि सायाव रायज्लायनोसै
औ औ दे रायज्लाय जागोन।
जोंना आसामाव साहा बागानाव बेफोरबायदि बुंनो थाङो दा बांसिन बबे जायगायाव दङ होनना सानो नोंथाङा ओरैनो जोंनि एरियायाव आरो बे बि टि आर एरियायाव नायनो थाङोब्ला
आंथ' माने जेनोखि अल अभार इण्डियावनो जोंनि आसाम मानो बांसिन सापातनि थाखाय मुंदांखा नङा होनोमबा?
औ औ
औ बेनि अनगा जोंनि सापात बागानाथ' जोंनि बे बि टि आर आवनो दंजोबखायो नङा होमबा
औ
जेनेबा आङो मोनथाम साहा बागान मोनथियो बेफोरबो जोंनि बि टि आर आवनो गोगलैजोबो आरो बेस फोरो गोबां मुंदांखा जेरै जोंनि खाथियाव दं मेन'खा सापाद बागान दुमनि सापाद बागान
औ
औ ओमफ्राय नाग्रिजुलि साफात बागान आं बे मोनथामखौनो मोजाङै मिथियो आरो बेनि अनगा आरो दंबावो ना गैबावला आं बेखौ माने एसेबां मोजाङै मोनथिया आरो।
औ जोंना साहा बागाना आसामाव बिराद मुंदां खा लाबोदों आरो
औ औ
मोनसे मोजां आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा साहा बागखौनो होनना बुंजायो दा आसामनिखौ नङा होमबा आसामनि माने गोबां गोबां जायगायाव साहा साहा बिलाइफ्रा थाङो साहा पात फ्रा थाङो आरो जोंना
उम उम
होनबाबो जोंनि एरियानि मानसिफ्रा बांद्राय बाहायनो मोना आरो मोजां साहा बिलाइखौ माबा साहापादखौहाय
औ ओमफ्राय दा नोंथांमोन्निथिं साहा बागाननि आबाद मावो नामा?
आं जोंनि एरियाव नायनो थाङोब्ला जोंनि एरायावहाय बांद्र द्राय गैया जोंनि बरडार एरिया भुटान एरिया साइडजोंहाय दङो आरो बेफोर बांसिनै डिमाकुसि एरिया बेफोराव जायो आरो उदालगुरि एरियाव जायो ओमफ्राय बिदि जोंनि सेराव बिदि हा गैया आरो जेराव माने साहा बिलाइ जायो बेबायदि जायगायाथ' दै जानो नाङा नालाय बेबायदि हा गैया जोंनिथिंजाय बांसिन माने दैयानो जायो नालाय
औ एसे बोरि जायगायावसो जायो नङा होमबा सापातआ ओम औ
बेनिफ्राय जोंनि ओ सुबुंफोरा माबायदि जेनेबा हेफाजाब मोन्दों साहा बागान थानायनि थाखाय नोंथाङा एसे मिथियोबा बुंनानै होजागोन आरो
ओं माने जोंनि सुबुंफोरा सापात बागान थानायनि थाखाय माने मोनसे ओरैनोथ' जोंना बे आबाद मावखाबाय नालाय बेयाव मावनो थाखाय गोबां सुबुंफोरानो सुबुंफोर नांगौ नङा होमबा हाजिरा जेनेबा खामला जेनेखि सापात बागानखौ फोसाबनो थाखाय गोबां सुबुंफोरानो नांगौ नङा होमबा
औ
माने बेयावहाय जोंनि माखासे गोबां रायजो राजा सुबुं फोरा गोबां बैसो जानाय सुबुंफोरा माने खामानि माव नानै रां बुथुमनानै न'खर सालायनो हादों आरो माने गोजान जायगायाव थाङालासिनो बे खाथियावनो खामानि मावनानै न'खरावनो थानानै न'आवनो थानानै गामियावनो थानानै माने सापात बागानाव खामानि मावनानै रां बुथुमनानै गावनि जि एसे जे नांगौ नांगौ जानाय न'खराव गथ' गथायनो नांगौ जानाय बेफोरखौ माने एसे इजियै खामायनो हादों आरो माने जाहाथे जों गोजानाव थाङोब्ला जोङो न'खरखौ गालांनांगौ जायो नङा होमबा न'खरखौ जों नायनो हाला जों आरो बेयावनो सापात बागान थाबाय नालाय जों खाथियावनो गामियावनो थानानै आजिखालिथ' गोबां सुबुंफोरानो न'खर न'खर साफात बागान मावो नङा होमबा जेरैनो बे अ-अदालगुरियावबोथ' गोबां सुबुंफोरनानो न'खर न'खर सापात बागान दङ नङा होमबा
औ
ओम बेयावनो माने बेयाव मावनो था खाय जोङो गोबां मानसिफोरा नांगौ जानायाव बेयावनो जोंनि आइजोफोराबो मावो हौवाफोराबो मावो बेफोरखौ बेफोरजों मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोन्दों आरो माने सापात बागान खालामनानै ओं
औ जोंनि दा आसामाव मोनसेल' मोजां रा हा होन्नानै बुंनो थाङोब्ला जोंहा साहा बागानखौनो होन्ना बुंजायो आरो दा आ‌ नाम बेल'सो जोंनाव नांगौ बादि सुबुंफोरखौ लानानै खामानि मावनो हायो दामानि मावनो हायो ओमफ्राय बिसोरो नांगौ बायदि ओ लुबैनायखौ सुफुंनो हायो आरो जे बेबायदि हाजिराखौनो बुं बा मोनसे खामानिखौनो बुं माने बेजों सुफुंनो हायो आरो ओमफ्राय बेनि बागै जोंहा आरो दस्रा राहा लामा गैया होन्ना बुंजायो आरो बेबायदि मोजां राहा लामा गैया आरो मानो होनबा जोंहा आसामा दासिमबो डेभलप जाजोबनो हायाखै नालाय जायनि थाखाय जोंहा इन्डास्ट्रि बायदिसिना कम्पानि बेफोरबायदि गैया खामानि मावहैलाबायनो नङा होनबा बेनिखायनो आंबो सानो साहा बागानानो जोंनि जिउ खांनायनि थाखाय मोनसेल' राहा लामा होनना सानो आरो होनोमबाबो जोंनि खायसे खायसे जायगायाव साहा बिलाइफोरखौ गायनो हायैया मोनसे उसुबिदा आरो आरो खायसे बे जायगाया ओरैबायदि ओरैनो गोलैनाय दङ जेराव जोंहा बेखौ सरकारासो ला-ला-लायो आरो हाखौ बेवहाय जोंहा गोसो बा साहा बागाद साहा पात बागान बानायनो हायो नाथाय गोबां प्रब्लेमनि थाखायनो जोंहा बेफोराव बो उन जानानै दङ आरो सरखारजों हा होजाया बायदिसिना बेफोरनि जावनाव ओम साहा बागानखौ गायनो हाया बेबायदि जानानै दं आरो नाथायबा गायनो हाजोबब्ला जोंनि था थाखायनो मोजां आरो गोबां मानसिफोरखौ जोङो खामानियाव थिसननो हायो आरो।
औ अब्लाबो जों दा माने मोजां फारसे आगान होनांसिगोन माने गोबां हेब हेफाजाब होदों जिखुनु दा जोंनि समाव नांगौ समाव हेफाजाब होगासिनो जिखु नु सापात बागाना ओ ओमफ्राय नोंथाङा जेनेखा जेने साबाद बागाननि सायाव माबाफोर जेनेबा खाथिफोराव नायफेरबाय नामा एक्सपिरिन्स दं नामा खामानि मावफेरबाय नामा बेफोरनि सपात बागाननि सायाव।
अ माने आंथ' साहाफात साहा बागाननि सेर सेरथ' थांनो मोन्दों बेरायनो मोनदों नाथाय
ओम
बेफोरबायदि आं जेबो एक्सपिरियेन्स गैया आरो बिनि बिलाइ फोरखौ माबायदि हायो बेखौ माबायदि जोथोन लाखियो आरो माबायदि गायनांगौ आं बेफोरनि बागै माने मोनथिया आरो माने खाथियाव खामानि मावनाय बेबायदि नु दों खानाय नुदों होनबाबो आं बेफोर बिसोरनाव सोंनाय जायाखै आरो ओमफ्राय दा नोंनिफ्राय मोनथिबाय नोंसिनि सेराव गोबां साहा बागान दङ होननानै ओंखायनो एसे एक्सपिरियेन्स दङ खोमा दङब्ला बुंजागोन आरो।
बिदिथ' पार्सनेलि एक्सपिरियेन्स गैया माने जोंबो बिदि जेनेबा उम सोंफेरनाय जायाखै नुदों नुनाया अब्लाबो माने नुयो आरो माने फिसा फिसा न' लुनानै माने बेयावहाय खलम होनानै दोनो आरो जाहाय माने गोदान फुलि फिसा फिसा खिलि होयो आरो गो-गोबांनो बेखौहाय नु बे खौहाय उनावहाय जेनेबा नै दाख्लै एप्रिलनि जेनेबा बैसाग दाननि एसे सिगां आं माने गायनायखौ नुदों आरो गोरलै गोरलै गायनायखौ नुदों आरो। बिनि उनावहाय जेब्ला एसे गिदिर जायो अब्लाना गोरलै गोरलै बिलाइखौ खायो होनना मिथिगौ आरो जोङो माने जेनेबा बिदिनो सप्तायाव खनथाम खनब्रै बिदि खायो होननाय मो-खायो होननानै मिथिगौ आरो। एसेबां पार्सनेलि एक्सपिरियेन्स गैया अब्लाबो माने नुनो मोन्दों आरो। मानसिफोरनि बुंनायाव मोनथिदों आरो माने बिसोरो बिदि खानानै बिलाइखौहाय फोरानफैयो होनदों आरो माने लां बिदि न' सिङावहाय फांखा होनानै बिदि जेराव बेखौथ' मोनसे दोनथुमग्रा जायगा न' दं नालाय
बेयाव जमा खानानै बिलाइखौ फोरानफैयो होनदों आरो। माने गोरान खालामनायनि उनावसो मिसिंङाव होननानै सापाता जायो होननानै खोनादों आरो।
नोंसिनिया खाथि सेरथारावनो जायो नालाय माने ओंखाय बेफो खौ एसे एनै खोनायो आरोना।
औ औ
नोंसोनाथ' गामिनिफ्रा सासे सानै बिदिनो मावहैखायो खोमा गामिनिफ्राय ओमफ्राय बेफोरनि बागै जेनेबा हाजिराफोरनि दामफोरा माबायदि नोंथांङा जेनेबा खोनाफेरबाय नामा? बेवहाय मावनानै ओ बेफोरबायादि सोरबा सुबुं दङ' नामा जायहा माने एसे मोजां लामायाव फैबाय आरो?
औ। बिदिथ' जोंनि लकेल मानसि गैया मानो होनोब्ला बिदि जोंनियावहाय माने पार्सनेलि सापात बागान मानसिया खालामा माने सासे बिगोमाया खालामा। जोंनियाव माने बे जायफोराहाय माने बागानिया जेनेखि जायखौ जों सापातनि साफात खाग्रा मानसि सुबुंफोर होनो बिसोर खायो आरो। बिसोरनोथ' बिसोरनोथ' थानाय न'फोरा फ्रि जायो बिसोरनिया। आरो बेयावनो एसे गिदिर गोलाव लेखा फरायनायफोरा मेनेजारनि नायथिंग्रा माबे एसिसटेन्ट बिदि एस मेनेजार बायदिसिना जब मावो आरो माने बेयावनो। बेयावनो गिदिर फरायनायफोरा मोनो आरो।
उम बे मोनसे मोजां राहा लामा आरो खिन्थु बुंनो थांङोब्ला बे जोंनि गावनि सुबुं होननानै नंङा नंङा खोमा सानो आरो आं बांसिनखै। बेवहाय माने गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय सुबुंफोरासो बांसिन दंङ' होनना मिथियो आरो। जेराव सापात बिलाइफोरखौ खायो बिसोरो आरो। ओमफ्राय बेनि मालिकफोरा उम
आथिखालाव जोंनि सुबुंफोराबो माने गाव गावनो गोबां सापात बागान गायनानै सापातनि बिगोमा जानायखौ नुदों आरो सिगांनि समावथ' बुहुत खममोन। खिन्थु आथिखालावहाय गोबां सुबुंफोरानो गाव गावनि हायावनो गाव गाव आबाद सापत बागाननि आबाद मावनायखौ नुदों आरो माने। उम माने मोजां आरो बियो। माने बिसोरनि फ्राय नुनानै गोहोम गोग्लैनानै जों माने बेफोर आइदियाखौ मोनदों आरो माने।
औ। आरो जोंनि थाखाय साहा फाखा दिहुन दिहुननो थाखायनो जोंनि हाया मोजां आरो दा। जेराव जोंहा माइ गायजाया बे हाया जोंनि थाखाय सापागाद साफ पादनि थाखायल' मोजां होननानै बुंनो हायो आरो। बेजों लोगोसे जोंहा उम बड' सा होनाय सासे सुबुं दङ' ना बेबोथ' साहा बागाननि गायनानैनो मुंदांखा जादों।
अ अ। ओ आं बेनि बागै एसेबां मोजां मोनथिया।
औ साहा बा सापातखौ फाननानै आउट कान्टिफोराव बिदिनो गोबां फैसा खामायबाय आरो लोगोसे मिथिंगानि थाखायबो एसे मोजां खामानि मावदों आरो बिथांङा आं मिथिनायाव। बिथांङा जे जायगायाव साहा पाकाटखौ गायदों बे जायगायाव माने मिथिंगानि जिब जुनारफ्राबो फैयो आरो ओमफ्राय बिदि फैनानै माने मोजां थाब फैनानै आरो मोजां बिदिनो थांफिनो आरो बिदि होननानै खोनायो आरो बिथांनि साफागाद साफत बागानखौ आरो
उम अब्लाथ' गोबां मोजाङानो जाबाय नङा होमबा गोबां मोजां खोथा बेफोर माने गोबां बाथ्रा अब्ला नोंथांनिफ्रायबो दिनै साफात बागाननि बागै गोबां मिथिनो मोनब्लाय। अब्ला जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै खोमा दिनैनिखौ?
औ दोनथ' जायो बेखिनियावनो जेबो नङा उम।